थां
औ औ नोंथां खोनादों
औ नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ औ नोंथां
औ ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ
आं ओरैनो दङ नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ औ नोंथां हागोन
औ ओ बिदिब्ला जोङो ओ गुबै आयदायाव फैनोसै औ आङो नों नोंथांनिसिम कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो फोरबोखौ माबोरै फालियोबा खुंनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ औ नोंथां हागोन औ बिब्दिब्ला नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव बा गामियाव बेफोरबायदिनो बैसागुखौ माबायदि फालियो होनोब्ला थ' गुबैयै जोंनियाथ' बैसागुखौ
औ
बैसागु बा रंजालि बैसागु बेफोरबायदि मोननै आयदा लाना खुंनाय जायो बिदिनो जों मोसौ बैसा औ मोसौ बैसागु बुङोब्ला जों सैथो दाननि जोबथा खालाराव जों मोसौखौ थुखैनो जायो नोंथां औ औ बे मोसौ थुखैनायाव जा नांगौ औ बेसाब बेफोरखौ जों सानसे सिगाङावनो गासैखौबो जगार खालामना लानाय जायो जायो बिदिनो मोसौ थुखैनायाव जानांगौ बेसाद
औ औ
औ नोंथां बेफोरबायदिनो लाव फान फान्थाव देग्लि लेथि बेफोर गासिबो बेसाद खौ जों सानसे सिगाङावनो जगार खालामना लानाय जायो नोंथां औ बेफोरबायदिनो औ सैथो दाननि जोबथा खालार खालि जों मोसौखौ थुखैनाय जायो औ बिदिनो औ जों बे मोसौ थुखैनायाव बेफोरबायदिनो औ मोसौनि मोसौनि जों साराय बा बिदि बे बेफोरबायदिनो खान्था बेफोरनि बे हांगारखौ लानानै जों मोसौनि मोदोमाव ओ थालिरनि थाराजों बे बेफोरबायदिनो मोसौनि मोदोमाव जों गोसोम हांगारखौ फोननाय जायो नोंथां बेफोरखौ फोनोबाऔ बेफोरखौ बेखौ फोनोब्ला ओ मो फिसा लख्राफोराबो मोसौखौ गिनानै खारो होननानै जों आबै आबौनि खुगानिफ्राय मोनथिनो मोनदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जे मोसौ थुखैनायाव जे मेथाइ खनो जोङो बै मेथाइ नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव खोनानाय नुनो मोन ना मोना नों
औ औ नोंथां औ औ नोंथां मोनो। औ मोसौ थुखैनायाव जों जि मेथाइ खनो बेफोरबायदिनो मोसौ मोसौखौ थुखैनाय समाव बेफोरबायदिनो फथाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर बारबाय था बिमानि गिदेर बिबारि खिदेर नोंसोर जा हालुवा गेदेर बेफोरबायदि मेथाइ खनै खनै जों मोसौखौ थुखैनाय जायो नोंथां। आरो बेफोरबायदिनो जों मोसौखौ थुखैखांनानै मोसौनि मोदोमाव हांगार फुननानै बेफोरबायदिनो मोसौखौ जों दुब्लि याव हगारना होनाय जायो बैसानखालि।
औ नोंगौ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जेब्लानाखि मोनाबिलि सम जायो अ अब्ला जों मोसौ जा मोसौखौ दोनो बे गलि बेगलिखौ जों साखोन सिखोन सिबस्रां लिरस्रां खालामनानै
औ नंगौ।
गलियाव आलारि बाथि फोजोंनानै धुुबधुना सावनानै जों मोसौखौ बैसेनखालि गोदान फाखाजों खानाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ औ बेफोरबायदिनो बे बेनि ओ सैथो दाननि जोबथा खालारनि अखानायैथ' जों बैसाग दाननि से खालार सफैबाय अब्लानिया जों बैसागखालि गासिबो न'खर न'खर फुजा होस्रांनानै बेफोरबायदिनो उन्दैया गिदिरखौ मान खालामो ओ जो बेफोरबायदिनो गावनि बिमा बिफा बिबै बिबौफोरखौ मान खालामो न'खरनि खाथि खालानि गोरों गोरा सुबुं बेफोरखौ मान खालामनाय बेफोरबायदि नेमखान्थिफोरखौ जों दिनैसिम फालिबोगासिनो बा नुनो मोनगासिनो नोंथां। औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो बैसाग दाननि नै खालारनिफ्राय जों गाजा गोमजायै बैसागु बोथोर बैसागु रंजानो गामिनि गथ' गथाइ, सेंग्रा सिख्ला, बोराइ बेन थ' गासिबो जयै ओंखारलांनाय जायो नोंथां बेफोरबायदिनो औ जों जों खाथि खालानि गामियाव बेनि न'खर बेनि न'खर रंजानानै मोसानानै ओ न'खरनि सुबुङा अननानै जोंनो जा एसे माइरं फै--ण उम उम सा हरो बेखौनो जों अन्थब महरै लानानै फैनाय जायो नोंथां। नखर न'खर गामि गामि मोसानानै औ औ बेफोरबाय दिनो जों बैसागु खख्रि जनि बद दालग बेथ ज बेथ जनानै रजनाय जायोबायदि खाम, सिफुं, जथा, सेर्जा जाबस्रिं आरो औवाजों बानायनाय ओ बेफोरखौ रंजानाय जायो नोंथां
औ नंगौ था
बिबदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुखौ माबादि यै रंजानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ नोंथां थारैनो हागोन।
औ औ नोंथां फोरमायनायसाय
नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो एखे रोखोमै जों बैसागुखौ गाजा गोमजायै गोदोनिफ्राय दिनैसिम फालिबोगासिनो दङ।
औ औ नोंथां
जेरैहाय नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागुखौ जों गोदोनि फ्रायनो औ मोननै रोखोमै फालिबोगासिनो दङ जेरैहाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु नंगौ ओ नोंथाङा बुंनाय हिसाबै आङो बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालियोबा रंजायो नोंथांनिसिम एसे फोरमायना होनोसै
औ औ नोंथां
औ बैसागोआ बैसागु फोरबोखौ जोङो ओ गिबियावनो बैसागोनि सेथि सानखालि जे जोङो बो मान होनाय बा बोर लानाय बेफोरबायदि जोङो फालि जायो आरो बेनि नैथि सानखालिनिफ्रायसो जोङो मोसानाय हिसाबै ओंखारबाय नोंथां औ बिब्दिनो जों औ जोङो मोसा मोसानो थाखाय जों गिबियावनो बायदिसिना रोखोमनि ओ जेरैहाय आइजोफोरा बैफोरबादिनो गोबां रोखोमनि गोमो गाबनि दख'ना बा गोजा गाबनि गस्ला औ बेजों लोगोसे आरो आर'नाइ फालि आरो बायदिसिना रोखोमनि फास्रा औ
औ आर'नाइ फालि जोंनि बर' हारिनि सिनायथि नोंथां औ
बैफोरबायदिनो जों हौवासाफोराबो खायमा गाबनि गामसा आरो बे जों लोगोसे गुफुर गाबनि गस्ला बा बे औ आरो बेजों लोगोसे जोङो औ गोबाङानो आर'नाइनि गस्लाबो गाननाय जायो आरो जों बायदिसिना औ बायदिसिना गाबनि बा रोखोमनि आर'नाइनि फास्रा लानाय जायो जों बिब्दिनो जोङो ओ औ मोसानायाव नांगौ जानाय जाखिनि दामग्रा आगजु जोङो जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं थरखा बायदि औ बायदिसिना रो रोखोमनि औ दामग्रा गोगजुखौ जोङो लानानैहाय मोसानो थाङो आरो नोंथां। बिब्दिनो जों औ बे गामिनिफ्राय बै गामिसिम बा बेनि न'खर बैनि न'खर हाबै हाबै जोङो गोबां गामि गामि मोसायो। आरो औ बैफोरबादिनो जोङो मोसायै मोसायै बेनि न'खर बा बैनि न'खर जा एसे माइरं एबा फैसा हरो जों बैफोरखौ ज' खालामनानै जोङ लानानै फैयो।
औ नोंथां
औ बिब्दिनो जों गासै स्नि सानहालागै मोसा मोसानाय जायो नोंथां। औ बेनि उनावहाय जोङो मोसायै मोसायै जेब्ला मोसानाया जोबगोन अब्ला जों। गासै माइरं फैसा बा जाखिनि अन्थेब महरै हरनाय जों गासै बेसादफोरखौनो जोङो। औ ज' खालामनानैहाय जोङो बेखौ रायजोनि थानसालियाव बा। दुब्लि फोथार नङाब्लाबो बेफोर बिदिनो दैमा हाब्रांफोराव जों मोनसे। औ लावखार ओंखाम जानाय जायो जोङो बैसो औ। बैसानखालि जों गासै मोसाखावरि सुबुंफोरा बा गामिनि सुबुंफोरा बेवहाय ज' ज' थांनानै लाव लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे बैसागो मोसानाय जोबनाय हिसाबै जोङो बै सानखालि जों गासै दामग्रा-आगजु दामनानै खेबसे औ रंजास्राङो बा मोसास्राङो बैफोर बादिनो जोङो औ आरो बावहाय जोङो बैसागु बिदा हिसाबै जोंनि ओनसोलाव बा गामियावबो जोङो। साननैनि हाबाफारि लानानै जों मोनसे। फांसन खुंनाय जायो नोंथां। औ बिब्दिनो जोङो बैफोरहायबो जोङो गोबां बायदिसिना रोखोमनि खेला। जेरैहाय खारनाय बारनाय काबादि। आरो औ बैफोरनि अनगायैबो जों गोबां रोखोमनि मोसानाय मुसुरनाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा नोंथां। बैसान बैसानजों औ जोबथा सानखालि जोङो सासे गेदेमा सुबुं मेथाइ रोजाबगिरिबो हांख्रनानै लाबोनाय जायो नों
औ औ नोंथां।
बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां रोखोमनि गाजा गोमजायै जोङो बैसागो फोरबोखौ। फालिनानै दिनैसिम फालिबोगासिनो दङ' नोंथां।
औ अ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बैफोरबादि। ओ फानसन एबा मेलाफोर खुंनाय जायो नामा नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ औ नोंथां जायो जोंनि ओनसोलावबो बेफोर बायदिनो जों बैसागुखौ। गाजा गोमजायै रंजानानै जों स्नि साना लासे फालिनाय जायो नोंथां बेफोर बायदिनो स्नि औ स्नि सान जोबखांनाय नानै जों बेफोर बायदिनो बेफोर बायदिनो नोंथाङा एसे आगोलाव जाबादि बुंलांदों बेफोर बायदिनो जोंनि गामियावबो दैसा सेरनि दैसा सेरफोराव थांनानै बा दुब्लियाव थांनानै बेफोर बायदिनो लावखार ओंखाम ओंखाम जानाय जायो नोंथां। औ बेफोर बायदिनो जेब्लानोखि बेफोर बायदिनो बैसागु स्नि साना बारलाङो अब्ला ना बैसाग बैसागु बिदाय महरै बेफोर बायदिनो साननैनि हाबाफारि लानानै फानसन खुंनाय जायो
खुंनाय जायो नोंथां।
औ। बेफोर औ नोंथां बेफोर बायदिनो बे फानसनाव जों
फानसनाव जों
गामिनि बा गामि खाथि खालानि। नि ओ गथ' गथाइफोरनि बेफोर बायदिनो खारनाय बारनाय रंजानाय मोसा नाय सावगारि बोनाय रनसाय लिरनाय गोसोखांथि लिरनाय
गोसोखान्थि लिरनाय गासैबो हाबाफारिखौनो जों लानानै औ औ नंगौ नों थां थारैनो
औ अ नोंथा
औ
औ बिबदिब्ला नोंथां औ जोंना
जों औ नंगौ नोंथां थारैनो। औ नोंथांजों आं सावरायनो मोननानै ओ नोंथाङा आंनो जाखिनि मिथियै बा थ्रा बेफोरखौ नोंथां आंनो गासैखौबो नङाब्लाबो एसे सुंद'यैब्लाबो फोरमायनानै आंनो मि मिथिनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां। औ दे बिब्दिब्ला नोंथां औ औ
औ